नोंथां खोनादोंना आं रायलायनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
अ आङो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ।
अ आंबो नै जाखांनानै जिराय ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानाय
अ दा ओं ख्रियाथ' जेबो गैया ओरैनो औ खोनादों नोंथां। नोंथांखौ लनानै हानायायाखै अ ओंख्रिया बि गैया दिनै ओंख्रि संनाय जायाखै। अ ओइ भलदो जोसा भल। बेनिफ्राय मटर आलु होनानै भाजा लाब्रा
औ
औ ओमफ्राय सानजौफुनि आलु मथर दंमोन। औ औ।
औ
अब्ला नोंथां जोङो दिनैनो सावरायनो गोनां आयदाखौ नोंथांनिसि फोरमायना खाथि नामा आङो।
औ दे फोरमायना होसन।
औ गिबियावनो माने औ बर'फोरनि जेनेबा जानाय लोंनाय बिदिनो दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय बिदिनो बिफोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोर गाननाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायसै ना नङा होमबा नोंथां‌
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ गिबियावनो जानाय लोंनाय होननानै ओ गिबियावनो जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ माने मिथियो। नोंथांनि मिथिनायाव माने मोनबेसे ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा मिथियो एसे फोरमायना हो दे। खोनादोंना नोंथाङा?
दाथ'
हेलौ।
ओ।
औ।
अ ओरै नो जोंनि बर'नि जानाय होनबा अन ला ओंख्रिखौ बुंजायो औ खोनादों।
आरोबाव औ।
आं खोनाबाय थादों नोंथां।
औ आंनियाव माने एसे थाब था औ औ आंनियाव माने एसे थाबथानाय खोनाफैदों नोंथांनिखौ बेखायनो औ। दे नोंथाङा होनलांबाय था दे। औ दे नोंथाङा गावनिखौ होनलांबाय थादे।
आज
खोनादां नोंथां।
औ औ खोनादों दे होन दे। बिदिनो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला मा माखौ मिथ
औ दा नोंथांना नेट गैया खोमा।
हो नेटाथ' दंमोन दंनायानो। ना एसे थाबथानाय माने टावार नाङि जादों अखा हानो नागिरदों नालाय बेखायनो।
आं दा दानाय लुनायनि सायावसो बुंग्रोनो सानदों। दा जोंनि ट्रेडिसनेल जोंनि दसो बुंनो सानो।
दे नोंथाङा दानाय लुनायखौनो होनग्रोदो होमबालाय। खोनादों ना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां।
अह। जोङो दानाय लुनाय होनबा जोङो औ जोङो इन्दि खुन्दुं लुनानै थावख्रि लुनानै सि जोम दानायनिफ्राय जों बुंनांगोन। दा गिबियावनो जोङो इन्दि खुन्दुंनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो मोनसे इन्दि बंफ फांनिफ्राय इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै इन्दि एम्फौ फिसिनाय जायो। दा बे इन्द इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि एम्फौफोरा लासै लासै देरबोयो। देरबोना बेनि उनाव जेब्ला मोनसे मोनसे बैसो जायो अब्ला इन्दि एम्फौआ मोनो माने गोमोन जानाय होनना बुङो दा बे गोमोन जायोब्ला इन्दि मा इन्दि एम्फौआ मोनसे फिथोब थोबनो लायो। दा बे इन्दि खुन्दुं जिहेथु इन्दि एम्फौआ जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला बियो गावनि देहायाव थानाय प्रटिनफोरखौ दिहुनन्नानै मोनसे फिथोब थोबो। जायखौ जोङो फिथ फिथोब होनना बुङो दा बे फिथोबा जाबाय मोनसे प्रटिनजों दाजानाय मुवा।
औ
बे फिथोबखो अ जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामो दैयाव सो मना दोना बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुुननाय जायो। दा बे खुन्दुं दिहुननानैनो जोङो गोबां खुन्दुं दिहुनन्नानै जोङो जि दानाय जायो।। साल खुन्था गायनानै बा जोङो
ओ जोङो गाननाय जोमनायखौ जोङो आगोलोव जोङो इन्दि खुन्दुं निफ्रायनो जोङो जि जोमफोरखौ दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन‌।
दा बेजों लोगोसे आरो जोङो खायसे खायसे जोङो बायनानै मोननाय। माथानि जोङो खुन्दुं बा माथानि खुन्दुं दा बेफोरबायदि खुन्दुंखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जोङो न'आव सोंनानै
औ नोंथां।
जोङो जि दानानै दख'ना बा बा गाम हामसा
ओ
औ नोंथां खोनादों। नोंथां खोनादोंना?
थ' बांसिन नानो गामि ओनसोल स्लाव थानायफोरा गामसा गानो ओ जायखौ जोङो ओ निजिनो दानानै जोङो गाननाय जायो दा बेजों लोगोसे जोङो दख'नाखौबो